हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ।
औ खोनादों।
नोंथां औ नोंथांनिखौ खोनादों नोंथांखौ। गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय बरायनाय बावहरनाय थाबाय सिगांग्रो।
औ।
नोंथाङा दायो फ्रि दङना?
दङ।
बिब्दिब्ला नोंथांजों आं मोनसे बर'नि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन सावराय जागोन।
नोंथांमोननि ओनसोल बा गामियाव बैसागुखौ माबोरै खुङो आरो सानबैसे फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा एसे आंनिखौ आंनिसिम फोरमाय हरनो हागोन नामा?
औ हागोन बिब्दिब्ला नोंथाङा खोनासंदो।
जागोन दे।
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गासैबो बर' सुबुं फोरानो मिथियि गैया नङा होनबा। बैसागुआ। जाहैबाय जोंनि बयनिख्रुइबो आंगोनिख्रुइ आंगोसिन जायखौ जोङो बिखानि आमाय थख्ल' होननानै बुङो नङा होमबा?
नोंगौ।
बैसागुखौथ' जोङो गासै ओनसोलावनो बा गासै जायगाफोरावनो बांसिनै एखे रोखोमैनो फालिनायखौ नुनो मोनो जेरै बेबायदिनो जोंनियावबो बैसागु। खौ गोदोनिफ्रायनो जे आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदिनो दानि मुगायावबो बेफोर बायदिनो सोलिगासिनो आरो इयुन समावबो बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोनखौ आं नुहरो। बैसागुखौ जोङो। जोंनि गोदो गोदायनि समाव आबै आबौनि समाव जोङो खुगा खुगा खोनाबोनायखौ नुनो मोनो बा जोङो बिजाबफोराव फरायनोबो मोनो बैसागुखौलायनो जोङो। गोदोनि समाव गोबां बाहागोआव राननानै फालिबोदोंमोन नङा होमबा। जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसागु, दाउ बैसागु, अमा बैसागु बेबायदिनो गुबुन गुबुन बाहागो। रानै रानै फालिबोदोंमोन होननायखौ जोङो खोनानो मोनो।
नोंगौ नंगौ नोंथां।
नाथायबा नैबे आथिखालनि मुगायाव जोङो बैसागुखौ बेफोर बायदि फिसा फिसा बाहागोआव रानालासिनो जों बैसागुखौ मोननै बाहागोआवल' राननानै फालिबोनायखौ नुनो मोनो जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु नंगौना।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव रानो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु सैथ्र' दाननि जोब जोबथा सानखालि जोंनियाव मैसो मोसौ बैसागो महरै फालिनाय जायो आरो बैसाग दाननि से सानखालि मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो। जेरै मोसौ बैसागु खालि मोसौफोरखौ जायखौ संक्रान्ति होननानैबो बुङो। मोसौफोरखौ फुङावनो। थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै गामिनि बबेबा दंग' बा जाम्फैफोराव गामिनि बयबो ज' ज होलांनानै थुखैस्रां लोबस्रां खालामो लोगोसे बिसोरनि थाखाय हालदै गोथां, लाव, फान्थाव, थाइखा बायदिनि माला सुनानै रायदोंङाआव बा औवा गोरलैयाव माला सुनानै बिसोरखौ गानहोनाय जायो आरो बिसोरनि मोदोम गासै मोदोमावनो हांगारजों थाव गुबै लगायनाय जेरै साराय बा थौनि खिथुनि हांगारखौ जोङो। थाव गुबैजों लगायनानै बिसोरनि गासै मोदोमाव फोनना होनाय जायो बेहाय लायनो जोंनि बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दं जाहाथे जों मोसौफोरखौ हगार सारना होयोब्ला हाग्रा बंग्रा थांनानै गांसो जायोब्ला। मोसा लख्राफोरालायनो जाहाथे मोसौफोरखौ बेबायदि फोननाय नुयोब्ला गावसोरनि एखे महर नुनानै मोसौफोरखौ जायालायनो बैनि थाखाय बेबायदि फोनना होनाय जायो होननानै आबै आबौमोना बुंसोलायो। नङाना।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबायदिनो बिनि अख खानायै मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो जेरै फुङावनो सिखारनानै न'खरनि थानसालिफोरखौ लिरस्रांनानै फुजा होस्रांनानै न'खरनि गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमस्रांनानै उन्दैफोरनो अननाय होनानै बेबायदिनो गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौबो मन्दिराव ओ गासैखौबो गेदेरफोरखौ सनमान होनानै उन्दैफोरखौ अननाय होनायजों लोगोसे आफा इसोरनियाव आरज गाबो जे फैबाय थानाय समफोराव बे गोदोन गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां बारलांहोयो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननायनि बेबायदिनो नैथि आरो थामथिनिफ्राय जोङो मोसानाय मुसुरनाय गासै ज' ज' बर'नि दामग्रा दुम दामग्रा आगजुजों गाजा गोमजायै मोसायै मुसुरै स्नि दानसिमहालागै रंजानाय जायो दा बेनि गेजेराव आं नोंथांनियाव बिखौ सोंथि सोंनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जेब्लाना बै संक्रान्ति सानखालि मोनसे फुंखा जानाय एबा गोखा गोखै जानाय होननानै दङ नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो आरो बे फो बे जानायनि गेजेरजों मा बर'फ्रा मा फोथायनाय दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां ओ ओ नोंथां जोंनि ओनसोल बा गामियाव आं नुबोनाय बा दासिमाव गोदोनि फ्राय आं दासिम नुबोदों ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागुनि सेथि सानखालि बे गोखा गोख खै मैगंखौ संनाय जाया बैसागुनि से थारिकनि फ्राय लानानै स्नि थारिखसिमाव स्नि थारिखसिमावसो बे ओ हागौ ग्रानि बेन्दों बेनला गोखा गोखै जिक खुनु हाग्रानि मैगंफोर खौ बुथुमनानै खानानै ओब बेखौ जयैनो मोनसे राय जोआव गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जयैनो बेदरजों संनानै ओ जानाय मोनसे हुदा दङ ओ बे मैगंखौ जायोब्लालायनो ओ बोसोराव आव फैनाय बेमार आजारफ्रा जोंनियाव जाया होननाय ओ जोंनि ओनसोल जा जोंनि-जोंनि ओनसोलाव बे फोथायरा बिदि खौ फोथायो माने बेराम आजार बा ओ जोंनाव जाया बेबायदि होननानै फोथायनायनि गेजेरजों बै गोखा गोख खै ओ बा सातथिथि होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव सातदिननि उनाव खुंनाय सातदिननि उनावहाय ओ बै मैगंखौ खांनानै संनानै जानायनि थाखायनो साथिथि होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव नोंसिनि ओनसोलावलाय ओ मा मुङै गाबज्रिनाय जायो बे साथ जोंनि ओनसोलावथ' साथिथि होननानै गाबज्रिनाय जायो नोंसिनि ओनसोलाव मा मुङै गाबज्रियो खोन्थानो हाग
औ औ जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ खुंखा जानाय होननानै बुङो बेखौ जोंनि ओनसोलाव ओ जोबथा सानफोराव जानाय जाया बै मोसौ थुखैखालि जाय खालि संक्रान्ति बे सान फालिनो जानाय जायो आरो
अ नं
दा बिनि गेजेराव नों थांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लुबैबावदों जे जोंनि बैसागु जोंनि बर' हारिनि बैसागु रंजानाय फोरबोआ गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागैयाव माबाफोर सोलायबोनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदोंना?
अ ओ नुनो मोनदों नोंथां आ सिगांनि समाव उम जोंनि आजै आ जौमोननि समावहाय बैसागु आ लांदां बा लांदां फोथारावल' खुंनाय बा न' न' ओ मागिनानै जौ बेदर जानायखौ खौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव नाथाय लांदां फोथाराव ओ सानायनि अनगायैबो ओ स्टेज प्रग्राम होननानै बुङो जाय खौ जों जेब्ला ओ ला दान बैसागु मोसानाय जे समावहाय लानदान बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव बेलासिनि थाम रिंगानिफ्राय जागायनानै मोनाबिलिनि दरिंगासिम बे लानदान बैसागुखौ मोसायो। बेनि उनावहाय ओ मोनाबिलिनि जि रिंगानिफ्राय सेेरिंगा सिम ओ बेस टिज प्रग्राम एबा ओ स्टेज प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जायो बे स्टेज प्रग्रामाव ओ केसेटजों मोसानाय केसेटजों मोसानाय आरो सल' खनगिरि ओ देंखो रोजाबगिरिफोरखौ लेंंहरनानै ओ बे स्टेज प्रग्राम खौ खुंफुंनाय जायो नोंथां।
औ।
बेफोरखौनो आ सोलायनाय नुबोबाय सिगांनि समाव बैसागु मोसानायाव एसेबां माने गाननाय जोमनायफ्राबो ओ एसेबां माने बांद्राय खाब जायामोन आथिखालाव गाननाय जोमनायफ्राबो गोबां खाबजासे बाजाराव ओंखारनाय रं बिरं गाबनि ओ देलायग्रा देलायग्राखौ देलायनानै ओ आरो दख'नाफोरखौबो रं बिरं गाबनि गाननानै मोसानायखो मोसायो आरो बेजोंनो ओ समायनाय समायनाय नुसिनो समायनाय नुसिनो सिगांनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ ओ नुयो आंनि बादिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु बैसागु बा लांदान बैसागु मोसानाय समाव ओ माबे माबे दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओ मोसानाय जायो बा रंजानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा आंनो जेरै फोरमायदों बेफोरबायदिनो सोलियो बे लांदां मोसानायफोराव जोंनि आं आंगोनि बर'फोरनि दामजु दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा था गंगोना आरो ओ थरखा बैफोरखौनो गाहाय बाहाय बाहायनायखौ आं नुनो मोनो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ न